खब'रा बोरै? नोंथांनि आवाजआ नै जाखांफैयाखैनो माथो जेबोआनो जाखांफैयाखै नोंथां नोंथाङा एसेनिट गोनां जायगायाव थानो हागोन नामा? मोजाङैनो आवाजा फैयाखै नोंथांनिया आंनिसिम दा जेबोआनो जाखांफैयाखै नोंथां। हेलौ‌ नोंतां रालायनो हागोन नामा? औ नोंथां दासो नै खोनाफैदों ए बोरै खब'रा नोंथां? बांद्राय खोनायाखै नोंथां गोसायैनो रायलायनो हागोन नामा नोंथाङा? नोंथां मा रालायाखै नोंथाङा? गोसा नोंथां दा
औ
हेल' नोंथां
औ
आवासा जाखांफैयाखैनो
आं खोनागासिनोथ'।
ओमबाय नों रालायाखैमोन नोंथां। दासो रालायदोंना नोंथाङा।
औ
ओ बोरै? खब'रफ्रा
मोजाङैनो। मा खालामगासिनो नोंथां? मोजां आनो।
ओरैनो दं। उन्दुनानै दं नोंदां
औ ओरैनो थायाबा माथो खामानि दं दे औ
खामानियानो गैथ'आना जेबोआनो नोंदां ओंखायनो ओरैनो दंलाबायो।
खामानि गैया नालाय दा बेरायनो थांसै नामा?
थांजायो नोंथां।
बेलासिनि ओरैनो बेरायहैनो दे।
औ नोंथां। दा अबाव थांनो सानदों नोंथां?
एसे बै खाथिनि बै सकआवनो थांसै।
थांजायो नों थांनो मानो थाङो आंथ' नोंथां जेबो खामानियानो गैखायाना नोंथां दा?
एसे जाहैनोसै।
औ जाहै जायो। साहा लोंहैनोसै नामा? हा?
औ नोंथांआथ' थांखायो?
औ थांखायो आं थांबानो थाङो आं। नोंथां थांबानो आंथ' थांनो गोसोखा। नोंथां थांबानो थांसै आं। औ नोंथां। दा नोंथाङा लिंफादेरगोन नामा नोंथां?
लोगोआ जों सानैल' जागोनना लिफादेरनोसै नामा?
नोंथाङा लोगो लोगो लाफायोबा आंबो लोगो लाफानो सानदोंमोन।
औ नों थां आंबो लिंनो सानदों माने। सोर सोरखौ लिंनो सानदों नोंथाङालाय? नोंथांनिया आवाजा बांद्राय जाखांफैयाखै। हेलौ नोंथां
औ
औ जेबो फिथाइ सामथायाइ जाग्रा गैया नामा? हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां।
औ।
नोंथांनि ह्वात्स‌आप खोनाफैया खै खोमायाव खोमायाव लाना नै नालाय नङाबा आवाजआ मोजां जाखांफैया नोंंथांनिया।
बारा लानानै रायलाखादो एसे नेदा प्रब्लेम जादों नोंथां नोंथां इसेखौ नेटा प्रब्लेम जादों।
नोंथां नानांथा खोनादों। होनबाबो गोसा खोनांदों नो मिन्थिबाय नोंथां।
उम।
नोंथाङा एसे नेट गोनाङाव थानानै रायलायनो हागोन माने नेट गोनाङाव थानानै रायलायनो हागोन माने नों। ओ नोंथां बेबो मोनसे आरो दा माजों थांनो
औ। थांनोसै खाथियालाय साइकेलजोंनो थांजायो ना। साइकेलजों थांजायोना साइकेलजों थांनोसै।
थांजायो साइकेलजोंबाबो एसे
औ।
हा ए। दा लोगो लानानै अ साइकेल लाना ओइथिं थांना था
एसे मोजाङैनो बेरायनोसै। गोबावआनो जाबायमोन ना थाङैया।
उम।
मे नोंथांना बे बागान लै नोंथां
मा
हेलौ नोंथां मा फालतु नोंथाङालाय गाया नामा?
नोंथांनिखौबो मोजां खोनायाखै आं
नोंथांनिखौबो आंबो बांद्राय मोजोन खोनानाय जायाखै नोंथाङा बोरै खबरा थांमारगोन ना थांमारा मोजां बुंनो हागोन
मोज जाङानो थाङो थांनांगौ
औ नोंथाङा रेदिबानो औ नोंथां ओ
नोंथांमोननाव मा मा फिथाइ दङ'
एसे जानो आन्था
नोंथाङा खोनादोंना?
मा होनदों?
दा आमथि सुवानि ना दा आमथिसुवाना फिथाइ सामथाय जानायनि दिन नोंथांमोनाव मा मा फिथाइ दं होनदां।
दं रैमालि दं, थाइजौ द, खान्दाल दं, आसपल फिथाइ दं, जामबु दं नोंथां।
अ
फैनो हागोन नों
दा औ बेबोना जानो थाखाय
दिनना जाजायो।
औ नोंथां गासिबो ना नोंथाङा जाम्बु फिथाइ जानो गोसो जादों नामा?
जाम्बुखौहाय बांद्राय जानो बायो
जामबु गिदिरजों जानोबा नै आं दा होनो हागौमोन हैनो हागौमोन नोंथांनो जानो थाखाय
दा जाजागोन र'
औ एसे बांद्राय गोथाव नङा नोंथां थां दा अखा हानानै आरो एम्फौबो जासो गारो
औ
ओ इदि फिथाइफोरखौ बांद्राय जानो हाया नामा?
अखा हाबाथाय गोथाव जानो नागिरा ना।
अ नोंथां जाबाय होनबा।
औ
जानांगौ नोंथां बेफोरखौबो जाबा एसे बोलो फैयोनो सकति फैयोनो।
औ जानांगौनो फिथाइ सामथाइ
नोंथां एसे जालाबायनांगौ। बेफोर सावनि फिथो
मालानिफ्राय गायनो सानखो?
साननै सानथाम थानानै गायनोसै नोंथां नोंथाङाबो फैनांगोन। जोंनियाव गायनो थाखाय
औ जोंनिया साननै थानानै फुजेनन्नाय जासिगोन नोंथांखौ लिंहरगोन आं।
औ नोंथाङाबो फैनांगोन माने इसे एसे हेफाजाब होफैदो। नोंथाङा बो।
जोंहा फुगोरनाय जासि गोनना बिनिखायनो जोंहानाव थांगोरदो आरो।
औ नोंथाङाबो आंबो हैनोसै हेफाजाब नोंथाङाबो होफैदो आरो। मा बुङो नोंथां।
रायलाय नांगौना।
औ बिदि हेफाजाब होआबालाय बोरै जानो नोंथां। ओंखायनो नोंनि नांगौ एसे मोजां जागौमोन आरो।
ओम
दा नै रावखौबो मोनलायलायनो नागिरा ना नोंथां।
ओम बयबो गायनाय फुनाय जायोना।
औ बिराद
ज' ज' बैबो बैबो
ओंखायनो दा नोंथांखौबो होनखानाय जाबाय आरो माने। फैनो नोंथांखौ माने आं खबर हरसै आरो नोंनो नोंथांनो
आंबो खबर हरगोन जोंहा फुनाय जाबा
औ नोंथा
फुनायाथ' जोंहा साननै थानानैनो फुखासि गोन
एसे फ्राट फ्रिट जायै लोङै फुङावनो थाब ओंखारबोनांगोन माने थिया फुनाया एसे खस्थ'यैनो जायोना नोंथां